अ हेलौ नोंथां।
थां
औ खोनादों।
औ माबोरै दं नोंथाङा?
दङ आं मोजाङैनो नोंथाङालाय?
औ आंबो मोजाङैनो दङ बिदिनो औ आं दा नोंथांजों ओ जोंनि बर हारिमुनि दावबायनायनि सोमोन बेनो सावरायनाय नामा?
औ औ सावरायजायो नोंथां।
औ नोंथाङा दावबायनाय होनोब्ला मा बुजियो?
दावबायनाय होनोब्ला आं गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैनायखौ बुजिनो मोनो आरो औ नोंथाङा दा बिदिनो मा मा जायगायाव दावबायहैनो मोनखो इसे फोरमायनो हागोन ना?
आं नोंथांनियाव सोंनो सानो ओ नोंथाङा माबे माबे जायगायाव दावहा दावबायहैखो?
औ आङो दा बिदिनो जोंनि खाथिनिनो ओनसोलाव थानाय दारागाव सुकि बेफोराव दावबायहैबाय आरो
अ बेफ फोराव दावबायनानै माबायदि? मोनदों नोंथाङा?
बेफोराव दावबायनानै जों जोंनि गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बेफोर सुखियाव दारागावआव दै बोहैनाय आरो हाजो खाथि बेफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोननाय मोनो आरो
औ नोंगौ।
औ नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायनो मोनखो?
औ आंबो थिग बेफोरबायदिनो सुकि बगामात ति दारागाव ओ ओ बेफोरावनो दावबायहैदों औ
हारसिं दावबायहैयोना लोगोफोरजों दावबायहैना मोजां मोनो?
औ आङो लोगोफोरजों ज' जयै दावबायहैनानै मोजां मोनो।
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो औ बुंलाय
नोंथाङा बिदिनो लोगोफोरजों मोजांसिन मोनो ना ननि मानसिफोरजों थांनानै मोजां मोनो?
औ जोङो जेब्लायबो ज' ज' थांनानै ओ मोजां मोनो लोगोफोरानो जा बा ननि मानसिफोरानो जा
औ औ नंगौ
औ दावबायनायनि गेजेरजोंबो जोङो जोबोद ओ बायदि बायदि गियान आरजिनो हायो नङा होमब्ला?
औ नंगौ
जेरै सोलोंथाइनि बिथिङावबो ओ रांखान्थि बिथिङावबो समाजारि बिथिङावबो जोङो गोबां रोखोमनि ओ माने गियानखौ मोननो हायो। औ बेफोरनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ जों दावबायनाय होनब्ला जोङो बिदिनो दाब दाब जायगायाव थांनानै जों गुबुन गुबुन मानसिफोरनि आखुफोरखौ नुयो एबा सोलोंनो हायो नङा होनबा? हेलौ नोंथां औ
औ थिग बेबायदिनो ओ जोंनि खा थि खाला गुबुन हादोरफोरावबो दावबायहैयोब्ला जोङो ओ गोबां गियानखौ मोनबोनो हायो।
औ नंगौ।
बैसोरबायदि औ। औ नोंगौ
नोंथाङा दा मा मा जायगायाव बेरायनो मोनखो?
औ आङो थिग बेफोरबायदिनो ओ खाथि खालानि जायगाफोराव बेरायहैदों।
औ आसामनि औ आसामनि बाहेराव थांनो मोनदों ना मोनाखै नोंथाङा?
औ बेयाव थांथनाय जायाखै। औ
दा नोंथाङा बेरायनानै माबायदि मोनो गोसोखौ?
औ बेरायनानै जोबोरैनो मोजां मोनो जेरै जोङो ओ बायदि बायदि ओ जेरै जोङो मिथिना मोनो बुजिना मोनो गुबुनफोरा यै मा खालामो मा जेरै रांखान्थि बिथिङाव बा समाजारि बिथिङाव। औ गियानखौ ओ आरजिबोनानै लाबोनो हायो।
दा जोङो सुकि दारगाव होनबा नों सुकि दारगाव मा मा नुनो मोनहैयो?
औ बेवहाय दङ हाजो आरो दै बोहैनाय स्राय स्राय बेयाव अन्थाइ दङ। आरो लोगोसे बिफां लाइफां बारहावाया जोबोर समायना। जायगाया निजोम। बार खोलो खोलो।
बिदिनो दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो आरोना।
औ। औ नोंगौ।
औ नोंथाङा मानासफोराव थांफेरनो मोनबाय ना?
औ थांफेरदों।
औ बेयाव मा मा नुनो मोनबोखो नोंथाङा?
औ बेयाव बायदि बायदि जिब जुनार जेरै मोसा सिंह' बान्दोर ओ ओ मैदेर। उदगाद' बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां गियानखौ मोनबोनो हायो।
औ नंगौ। नोंथाङा दा बहाबा थांनो सानदों नामा? दावबायहैनो सानदों नामा दासान्दि?
गोन दावबायनाया जेब्लायबो दावबायहैनो नांगौ ओ माबा मोनस बे बाहेरा गियान मोननो गोनांब्ला जोङो दावबायनो नांगौ। नआव ओरैनो थायाब्ला सेनो औ नोंथाङा बेनि बेलायाव मा सानो?
औ आंबो बेखौनो सानो नोंथां जेरै बुंदों बेबायदिनो दावबायनो मोनब्ला गोसोखौबो मोजां मोनो।
औ नंगौ।
औ।
उम दावबायनायनि दावबायसे दावबायनायजों लोगोसे जोङो ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि ओ गोहोम खोख्लैनो हायो?
जोङो दावबायनायनि सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो दा दावबायनो थांबा जों गुबुन गुबुन मानसिफोरनि रोंनायफोरखौ नुनो मोनो गियानफोरखौ नुनो मोनो राङारि फालांगियारिफोरखौबो नुनो मोन बेफोरनिफ्राय बा जोङो एसे एनै सोलोंथाइखौ जों
औ जेरै गुबुन दावगानाय हादोरफोराव जेरै लोब लोब दावगाबोगासिनो दङ जोङो बेफोरखौ नुनानै खोनाना फैनानै जोङो जोंनि ओनसोलावनो बेसोरनि बायदि माने मावफैनो हायो आरो खामानि दामानियानो जा बा माबा मोनसे बिजनेसनो जा औ।
दा नोंथाङा मा मा मावनानै मोजां मोनो? बिदिनो बिजनेस मावनानै मोजां मोनो ना? साख्रि मावनानै मोजां मोनगोन?
औ जोङो दावबायनानै दावबायनो थांनायाव नुनाय लेखा गासैखौबो नुनो मोनो जोङो गावबा गावनो बासिनानै लानो नांगोन बेखौ
नोंथाङा दा मा मोनसे खौ मोजांसिन मोनगोन?
औ बेखौथ दा समाजसो मोनथिसिगोन। औ।
नोंथाङा दा मा मा जायगायाव दावबायनानै बांसिन मोजांसिन मोननाय जायगाया मा मुं?
औ आङो आङो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव दावबायनानैनो जोबोर मोजां मोनो नङा होमब्ला
औ औ बांसिन मोजां मोननाय जायगानि मुंआ मा
औ बे मानासखौनो मोजां मोनो बेयाव माने जिब जुनार गाससिखौबो लोगोसे जयै नुनाय जायो नालाय
औ नंगौ
औ जोंनि बेफोरबायदि ओनसोलावथ बायदि बायदि जिब जुनारखौ नुनो मोननो थांनाय जाया औ नोंथाङा आरोबाव ओ बबे बबे जायगायाव बेरायनानै ओ बेरायनो मोनफेरखो
औ आङो बिदिनो जोंनि खाथिनिनो बगामाथि जोहोलाव पार्क मावजि पार्क बेफोरदियावनो बेरायनो मोनबाय आरो
औ मा मा दङ बेफोराव
बेफोराव जोहोलाव पार्कआव बिबार दं बिबार बागान बिदिनो गथफोर गेलेनाय
औ नंगौ औ बेयावनो गथफोरखौबो लांनानै माबा मोनसे गियान बा ओ रंजानायजों दसे समखौ बारहो हरहैनो हायो आरोना औ थिग बेफोरबायदिनो ओ बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ गथायाइफोरखौ लानानै दावबायनायखौ नोंथाङा मा सानो
बिदि उन्दै उन्दै गथफोरखौ लानानै दावबायनायनि जाहोना बेनो जे गथफोरखौबो बे एसे खुसियाव दोननांगौ आरो बिसोरबो नआव थानानै औ बिदिनो एसे एनै दावबायनायजों लोगोसे बिसोरबो एसे एनै सोलोंथाइखौ मोननो हायो गियानखौबो मोननो हायो। औ।
औ।
नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ बेनि बेलायाव आंबो बेखौनो बुंनो सानगोन जे ओ मानो होनोब्ला ओ लांफानो नांगौ आरो। गासैखौबो बेरायहैनांगौ दावबाय हैनांगौ अब्लासो गियान मोननो हायो माबा नङा माबा मोनसेब्लाबो मोननो हायो।
औ दा नोंथां? जोंना समाबो जाबाय। औ आसा खालामो इयुनाव लोगो मोनगोन गोन होननानै।
औ आरोबाव आंबो नों थांजों लोगो मोनलायफिनगोन होननानै आसा थिनाय थाबाय।
औ नोंथां दे बिदिब्ला औ। बेखिनियानो फोजोबनोसै नोंथां।
औ।